खोनादों
औ खोनादों नोंथां
अ दे बुंनो हागोन दे
औ बारा मोजां खोनायाखैमोन एसे
ओम खोना लांगोन दे रायलायबा
हेल' औ औ खोनाबाय औ खोनाबाय दे औ नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आबादनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हागोननाा नोंथां?
औ आबाद होनोबाथ' जोङो मोनथिखायो नालाय जोंथ' आबादारिखा आसामाव बहुद आबादारि दङ आबादखौ जों मेसेङाव मावनो हायो दैज्लाङाव मावनो हायो।
औ औ
दाथ' आरो दैज्लां
औ
माइ गायनाय खोथिया फुनाय एनिफ्राय आरो बानलुनि आबाद
औ
जिंखा केरेला लेस्रा बेफोरखौ आबाद मावनो हायो दा दैलां समाव।
औ
नोंथाङा आबाद मावनो मोजां मोनो ना?
ओं आबाद मावनो होनोबाथ' जोंहा न'आव मावो आरो नोंथां आंथ' बिदि मावफेरा खै आरो नोंथां
औ
अ नों-नोंथाङा माइ आबाद मावफेरबायना नोंथां?
मावो मावो
नोंथाङा माइ आबादनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन
औ दे होमबा
माइ आबाद होनोब्लाथ' जोङो फासावनो जोङो माइखो फोग्रोनांगोन नालाय खोथिया होनना बुङो बेखो। खोथियाखौ फोग्रोनांगौ
औ
फास्टाआवनो जोङो हाखो एवनानै हाब्रु खालामनानै माइज्लि होनना बुंङोना बेखौ
औ
माइज्लिखौ फोग्रोनांगौ
औ
बिनिफ्राय खोथिया रज'यो बेवहाय
औ
फुलिखौ जों खोथिया होनना बुङो बे खोथिया ओमफ्राय मास मोनसे बा देर माहा बिनि उनाव फुनानै जों बेखौ गुबुन हायाव हाब्रु जानायाव गायो बे गायबानो ओमफ्राय मा मा जायो बियो
औ
मास मोनथामसोनि उनाव माइ फिथाइ ओंखारो बियो
औ
बेखौनो हानानै जों मा खालामनो हायो सौनानै आदार हिसाबै जायो।
औ
नोंथाङा मा मा माइ आबादनि सोमोन्दै मिथिगौ नामा?
मा होनदोंमोन नोंथां?
नोंथाङा होदो मा मा माइ आबादनि मोनथिगो एसे बुंनो हागोन ना हायो नामा?
माइ आबादनि सोंदोंना नोंथां?
औ
औ माइ आबादनि मुङा ओ माइ जोसा माइ खोनादों ओम आरो माइब्रा
आरो रन्जित
औ
आरो बाहादुर
औ
बाहादुर इदिनो गोबां रोखोमनि आरोना बायसमुथि माइ। बेफोरबायदि फोनाय जायो आरो जोंनि गिजा नोंथां। अ नोंथाङालाय मा माथो खोनाखो? माइ आबादनि रोखोमफोरखौ।
जोंनि एरियायाव बेखौनो गायो जोंनियावबो जेरै बाहादुर। रन्जित माइब्रा जोसा।
औ
ओमफ्राय माइसालि माइ।
औ औ
बेफोरखौ गायो बिनि अनगायैबो जोंनियाव मेसेंआवबो बेसर जेरै
औ
बेसर आबाद मावो।
औ
ओमफ्राय धुन्दिया।
औ औ
बिदि आबादखौ मावो बिनिफ्राय कबिनि आबाद मावो बान्दा कबि फुल कबि बिनिफ्राय आलु
औ
बेफोरखौ मावो बेनि अनगायैबो आरो खुसेर आबाद मावो मानसि
औ औ
थालिरबो आबाद मावो।
औ
बिनिफ्राय नारें लेबुनि आबाद बेफोरखौ जोंनि एरियायाव बांसिन मावो।
ओ नोंथाङा थालिर आबादनि आबादखौ माबोरै बानायो बा गायो बेखौ नोंथाङा फोरमायन हांगोनना एसे?
थालिर आबादनि बागै आङो एफा एनै मिथिगौ।
औ
थालिरखौ जोंथ' फुलिखौनो गायस्लायो माने फुलि फिसा फिसा रज'नायखौ।
औ
बेखौनो जावखुना लाबनानै जोङो गुबुनाव गायनानै बेनिफ्राय गोबोर हासार।
औ
बे हासारखौ होयो बेयाव ओमफ्राय गायबानो बियो। गिदिर जाबाथाय एफाय एनै मुलि होनांगौ आरो ना खानस्रिनि।
औ औ
खानस्रि थैनानै मुलि होयो।
औ
ओमफ्राय बेनो खुननानै फिथाइ थायो।
औ
फिथाइखौ जोङो जानोबो हायो आरो फाननोबो हायो।
औ
आं बारा मिथिफेराखै बिनि बागै।
औ ओम थालिर आबाद बानायनाय नोंथां ओ थालिरखौ मा मा खामानियाव बाहायनो हायो नोंथां?
थालिरखौथ' जोङो बांसिन बेबादि जानाय जानायाव बाहायो बिनिफ्राय आरो फुजा फोरबोफोरावबो जोङो होयो नालाय।
औ औ
फुजाफोरावबो जों थालिर बाहायो
औ
बेनिफ्राय आरो आथिखालाव आरो फेक्ट'रियाव बिस्कुट बिस्कुट बानायनायाव बाहायो बिस्कुट गथ'फोरनि जाग्रा मेथाइ बानायो बायदिसिना। बेनिफ्राय आरो जुस जुइसखौ बायनो मेसिनाव बांसिन खामानियानो बिदिनो आरो जानायनि खामानि बेफोरावनो बाहायो नोंथाङा माबाफोर आबाद मावग्रदों नामा मेसेंआव?
मेसेङाव ओ मेसेङाव जोंहा ओ बेसर आबाद मावनाय जायो ओ बेसर मटर आरो लाइ लाफा
औ
आरो आलु बानलु बेफोरखौ फोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
बेसर आबादखौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बेसरखौथ' जोङो बेसर आबादखौ जोङो हाखौ मोजाङै एवग्रोना लाबाय आरो मोननाय बायदि हाखौ खेबनै खेबथामसो एवनानै लाबाय ट्रेक्टरजोंनो। आथिखालावथ' ट्रेक्टरजोंनो एवनाय जायो आरो नोंथां जोंनिखिजाय सिन ओफाय बिनि उनाव हाया मोनबाथाय हाया मोनबाथाय बेयाव ओ बेसरनि मोजां जोलैखौ फोनानै होयो आरो नोंथां ओ फोना होनानै साननैसो थानानै जुदि बेसरा एसे देरो बा बेयाव ओ एमफौ जानो हायिनि थाखाय मुलि होनाय जायो आरो नोंथां। आमफाय बिनि उनाव साननैसो थानानै आरो एसे अखाबो नांगौ जायो आरो नोंथां बेसर आबादावबो
औ औ
ओमफाय बेनि उनाव आमफाय बेनि उनाव साननैसो थानानै हासार होनाय जायो जाहाथे बिफाङा मोजाङै देरथों होननानै बिनि साननैसो थानानै नै ओमफाय गोबां दिननि उनाव बियो बेसरा मोनबाथाय मोजां जाबा थाय ओमफाय बेखौ फुनाय जायो आरो राबाथाय। ओमफाय फुनानै ओमफाय बिदिनो मारा होना मारान होनाय जायो फुखांनायनि उनाव ओ बेसर माबा मेसिन बा ट्रेक्टरजों होनाय जायो आजिखालिथ' बांसिन आमफाय होनानै न'वाव लाबोनानै बिदिनो फोराननानै साननैसो फोराननायनि उनाव बेखौ फाननो हायो आरो नोंथां ओमफ्राय फाननानै ओ गोबां रां खामायनो हायो आरो। अ बेसरनि दामाथ' गोबाङा आथिखालाव नोंथां
उम उम
बिदिनो थावबो बानायनो थाखायबो दोननाय जायो आरो
औ
औ ओ नोंथांनिखै मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां?
जोंनि जायगाफोराव बिदिनो खबि बानदा खबि मावो ओमफाय मुला
औ
लाइ लाफा
औ औ
बिनिफाय फानथाव
औ
आलु
औ
ओमफ्राय खायफाया दुन्दिया बेखौबो मावो बिफोरफोरखोनो बांसिन मावो जोंनि जों
औ ओमफ्राय नोंथां नोंसोरनिखि बे सबाय मा खाला दालि बेफोरखौ मावा नामा नोंथां
बिफोरफोरखो जोंनियाव मावा
औ
जोंनि जायगायाव
औ औ
नोंथाङा बे सबा खाला दालि मावनायनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा
औ आंङो इदिथ' मोजाङै नु मोजाङै नुवाखै खोनादों आरो आगोल जोंहाबो बा फैयोमोन आरो नोंथां बिदिनो हाखौ एवनानै लाबाय ओमफाय एवना लानानै बे सबायाइबा एबा खाला दालिनि मोजां जोलैखौ फोनाय जायो ओ फोनानै ओमफाय बिदिनो ओब देरबाथाय मोजां फिथायाबो बेखौ फुनानै बिदिनो फुनानै फोराननानै बिखौ मारान नानाय जायो आ ओमफाय मारान नानानै बिखौ ओ मा होनो मिसिन नङाबा बे माबायाव उननाय जायो आरो नोंथां बिदिखौ आं नुदों आरो आङो बारा मोजाङै मिथिया आरो नोंथां
औ बिनि अनगायैबो नोंसिनि थिग ओरैनो फिथाइ सामथाइनि आबाद मावो नामा खाथि खाला
जोंनिखि ओरैनो फिथाइ सामथाइनि आबाद ओ इदिनो गयनि आबाद मावनाय जायो आरो आं गुबुनाव नुदों जोंहानावथ' गैया नालाय नोंथां ओम ओमफाय थालिरफोर नुदों गुबुननि बारिफोराव ओमफाय बिदिनो जो बिदिनो मैथाफोर आबाद मावनाय जायो दाथ' मेसें नालाय मैथा ओ लेस्रा खांख्रिखला भेन्दि बिफोर खौ मावनाय जायो आरो जोंनिखि बांसिन आं बेखौ मावनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ
नोंथांनिखै दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो
जोंनि साइडआव दङ बिदिनो केरेला भेन्दि ओमफाय मैथा
औ औ
बिनिफाय जोगोनार।
औ
बेनिफ्राय खुमब्रा
औ
खांखिखला पटल बेनिफ्राय आरो फान्थाव दैज्लांनि फान्थाव
औ
बेफोरखौनो बांसिन मावो जोंनि इरियाआव
औ
समाबोथ जाबाय नोंथां
औ औ
दे फोरमायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय
औ औ गोजोनथों नोंथां